नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
मोजांना
औ मोजांनो नों दासान्दि औ मोजाङानो।
नोंथां जाखांबाय जाखांनानै एसे माबायाव नैथिंजाय माइ दुब्लिखैजाय फैदों र'। ओ दिनै गरमबो नालाय बोथोरा
औ मा ओंख्रि जाना थांखो
दिनै माबा ओ मैगं रि बुथुमनाय दैज्लांनि मैगं जेरै केरेला केरेला होनना बुङो ओमफ्राय फ्रेसबिन बे सबायाइबिमा बेफोरखौ बुथुमनानै एवनाय जादों आरो दाथ' नै माइ गायनायनि सिजोन नालाय बारा एसे मैगं बुथुमनो मोना ना आरि हमनो मोना टाइम मोना जायो बेखायनो फोनाय मैगंफोर जाबाय आरो नोंथां दिनै बुथुमनानै गलाय मोन्देर। ओ नोंथांनालाय दिनै मा ओंख्रिमोन।
ओंख्रिया जोंना दोनै माबासोमोन बे भिन्दि।
अ' मोजां दे नोंथां देहानि थाखाय बेबायदि गोथां मैगं बेफोरनो जानांगौ नलेबाथ' बेबायदि ओ हासार माबा माबि होनानै फिसिनाय मैगंफोरा गाज्रि। नङानो देहानि थाखाय।
दा अर्गानिक मैगं थेगं थायो आरो गोबोरखि हासारजों
औ -औ।
बोर्थि मोसौ दं नालाय मोसौ
औ ए ओ बे जोंना बे मोसौनि गोबोरखि हासारानो सबसे मोजां
बेजोंहाया अर्गानिक जाबाय
औ जेबो मुलि सुलि होनांगौ जाया बेजोंनो मोजां जाख यो आरो फसलफोरा जोंना।
ओ जानांगौ जे बाजारनि मैगं थाइगंखौ बारा जानाङा ब्रा।
औ बाजारनि मैगं-थाइगं।
मुलि होनानै बिबा औ।
आं नोंसोरनि खैजानि बेबायदिनो बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै एसे सोंनो नागिरदोंमोन आरो। ओ नोंसोरना बैसागु होरि मोसानाय फालिनायफोरा बोरै जायो मागिनायफोरा?
ओ जोङो बैसागु होनबाथ' मिनथिखायो जाहैबाय बर'नि मोनसे
औ औ नंगौ जोंना औ एंगार हायै कालचार जाहैबाय जोंना बर'नि।
बिदिनो संक्रान्तियाव बिदिनो गोखा गोखै जायो आरो।
औ नोंसोरना ओ बे ओ सैथ्र' दाननि लास्ट खालि मोसौ सुंखायनाय जायोना?
जे ओ जेनेबाथ' बे बैसागसेयाथ' जेनेबा मानसिनि जाहैबाय।
औ औ।
अ' ओमफ्राय नोंथांमोना बेबायदिनो गामियाव खाम सिफुं लानानै बैसागु मागियो दा?
औ मागियो औ बिदिनो सेंग्रा सिख्ला मागियो ।
औ।
हाबा जानाया हाबा जानाय एक्सट्रा मोसायो बेबायदि
अ' जोंनाव दोलोनै जायो आरो सेंग्राफोर ओमफ्राय ओ बेबायदिनो बोराय बुरै। सेंग्ला ओइ सेंग्रा सिख्लाफोर बेबायदिनो दल दल मोननै जायो आरो। ओमफाय सिगांनि समाव बे ग थ' उन्दै उन्दैफोराबो माने आलादायै दल ओंखार ओंखारोमोन दायो बेफोरो गोमहालांबाय आरो माने।
उम।
ओमफ्राय बे नोंथांमोननिखै? बैसागो बैसागो मेला बैसागो बिदायफोर खुंनाय जायो नामा नोंथां?
ओ जों
औ।
जोबनायफ्राव जायो बिदिनो।
औ।
नोंसिन थिंबो जायोना?
औ औ जायो नोंथां जोंनिथिं गोबावानो जाबावयो बेबायदि गामिनि मागिनायानो जोंना सानब्रै हलागै थायो माने।
उम।
ओमफाय
आं आं आं नोंनाव मोनसे आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो सानदों आरो।
औ दे।
सोंथि मोनसे सोंसै आङो।
औ औ
नों अनला ओंख्रिखौ जानो गोथाव मोनगोन ना मोना?
आङो अनला ओंख्रि आंनि बेस्ट माने। जोबोर मोजां मोनो आङो फेभरेट माने औ
ओमफ्राय सं-संनो रोङोना? संनायखौ दे फोरमायना होलाय आंनो
अनला ओंख्रिखौ ओ जों नो गिबियावनो अनला ओंख्रियाव मा होगोन बेफोरखौ जों जेनेबा थियारि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो जेनेबा
ओ अनला ओंख्रिखौनो ना बायदिसिना बेदर बेफोरबायदियावबो संनो हायो ओमफ्राय जोंना अनलाजों लाइ फाख्रि बिदिनो बासिखा बिबार होनो जोंनाव बेफोरदो गलाय मोन्देर खालामनानै संनाय जायो आरो ओमफाय गिबियावनो जोङो ओ बेबायदि जे आइजेंआव संगोन बेयाव दै होनानै दैखौ फुदुंग्रोना लानाय जायो बेनि उनाव ओ जोङो अन जोङो माइरंनिफ्राय अन देनानै थियारि खालामना लाग्रोनाय जायो।
ओम
उनाव दैया एसे दुंबाथाय गोदौबाथाय माने जोङो बे अनला अन गुन्दैखौ होनानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नों मा होफादेरो जेनेबा बासिखि बिबार ओमफाय लाइ फाख्रि होयोबा बेफोरखौ होजायो आ रो जोंना ना सबसे मोजां जिनिसा ना होननानै बांसिन सङो आरो गिबियावनो नाखौ एवफ्रामनानै एकदम मोनहोनाय बायदि खालामना लायो बेनि उनाव
ओ ओ
अन होनायनि अन गुन्दै होनायनि उनाव बेखौ होनाय जायो आरो नाखौ एवफ्रामना दोनखाना लानानै उनाव होनाय जायो बेनि उनाव एसे सम दोननानै मोननायसिमहालागै बानलु संख्रि ओमफ्राय मोनसे गोनांथार मस्लाया जाबाय बेयो गंगार दुन्दिया होनो जोंनाव बेखौ होफानाय जायो आरो माने जोबोर मोजां मोदो माने बे खौ होफाबाथाय बर'नि गुबै अनला ओंख्रि बायदि मोदोमो आरो माने ओमफाय बे मोदोमनायजोंनो माने गोसोआ माने एकदम जानो लुगैखायो आरो माने अनला ओंख ख्रै होननानै मिथिखायो आरो मोदोमनायजोंनो
औ
ओमफाय अनलाजो दाउ
ओम
जो दाव बे मोनसे जोबोर फेमास आरो बर'नि।
औ औ औ मोनदों।
अनलाजों दाउ बे मोनसे फेमास ओमफाय आरो गुबुन गुबुन जायगाखै गुबुन गुबुन बेबायदिनो माबा माबि जिनिस होफानानै सङो नामा बेखौथ' आं मिथ थिला नोंथां नोंथांमोननिखै बोरै संनाय जायो?
जोंनाबोथ' बिदिनो सङो आरो।
औ
बिदिनो दाउफोरजों सङोबा बिदिनो दाउफोरखौ एवग्रो लादो दाउनि उन उन जों दाउफोरखौ एवग्रोना लानानै पासाव सिथारनानै गोदाना लाग्रोदो आरो बेदरखौ ओमफ्राय बिदिनो गोरना सुनानै सारायखौ जानदो।
ओं
सारायखौ जाननानै दुंहोदो सामब्राम बानलु गासिबो रेडि खामनानै लाखादो आरो ओमफ्राय बेदरखौ फोमोन ओम ग्रोदो आरो। अनला गुन्दैखौथ' देनानै लाखाबाय नङा होमबा उवालाव? पुरा खालामना लानोसै बिदि नङा होमबा?
नंदो नोंथां
बिदिनो बेदरखौ मोनजासे एवनानै
औ
दै होबाय आरो दै होनानै दैखौ एसे गोदौ होबाय गोदौना बै अनला गुन्दैखौ बिदिनो फ्रि फ्रि माबाना होबाय आरो। न' दैजों लगायनानैबो होजायो आरो ओमफाय बिदि होबाय आरो। ओमफ्राय बिदि होनानै होनानै दाना खारै एसे होबाय खारै होनानै गोदौ होबाय आरो बिदिनो होजोबखाबाय नालाय मस्ला मस्लि गोदौहोबाय ओमफ्राय दा जाबाय खांदो दसे गोदौनानै खांदो जाबाय जाजाबायबो आरो।
औ औ माने संनायनि जेनेबा नेम निथिफोरा एख खेफ्रामानो आरो।
एखेयानो जायो ओमफ्राय आलदा आलदाबो सङो सोरबा सोरबा।
औ सोरबा सोरबा माने आलदा संनो नागिरो बेफोरखौ माने गोबाव जों खोनानाय जायो आरो माने जोङो सक जायो माने अक
औ
ओमफाय नोंथांमोना बेबायदि जेनेबा नोंथांनिथिंजाय अनला ओंख्रिजों लोगो से बिदिनो माबा मोनसे बुरा बाथोन बेफोरबायदि खामगोन ना खालामा?
ओ बाजा खालामो बिदिनो ना बाथोनफोरबो खालामो। बिदिनो बायदिसिना बाजा खालामो आरो। बिदिबा जानो मोजांसिन जायो गोथाव
औ औ मोजांसिन जायो। अनला गोजाबा ओब बिदिनो मालाबा थं थं मोनो आरो मोनो।
बाजा मा बाथोन बुथोन थानांगौ आरो होमबा साबसिन जायो जानायाव।
औ औ ओम होमबा नोंथांमोननिथिंजायबो एखेआनो आरोना? बेबायदिनो संजोबा।अ आं सानो माने मालाबा बेबायदिनो गुबुन जायगायावबो बेलेगफोर इदिनो बेलेग नेम खान्थिफोर बाहायनानै सङो नामा बिदि सानो आरो आङो माने
ओ ओ
ओमफाय नोंथांमोना बेखौ बै औ बै हाबा ओमफाय सारा हा खुरनायावबो बेखौनो बाहायो दा अनला ओंख्रि
ए जोंनियाव बि सारादुआव अनला ओंख्रि सोलिया जोंनिआव अनला ओंख्रि बेदर बि गैया जोंनाव एखदम निरामिस आरो बिदिनो जोंना बिदि गैया आरो ओंखामल' जायो आरो ओंखाम बिदिनो लाब्रा दालि बिदिल' आरो नोंसिना नोंसिना बिदि खालामे ना?
हाथा खुरनाय टाइमाव जोंना बे माने नांथारगौ आरो बेयाव ओमफाय बे सारादु जा हाबायानो जा हाथा फुरनाय मोनसे
ए ए बिदि जोंनाव बे बे सारादुआ बेदर माबा गैया जोंनाव मिरामिस आरो
औ जोंना हाबायाबो ब्रह्म नालाय ओमफ्राय हाथासु नि गैया जोंना हाथासुनि नङा। खोनाबाय ब्रह्म ब्रह्म
औ औ नोंथां।
मानोना
औ खोनादों नोंथां खोनादों। ब बेयाव हाथासुनि खुरनाय थायाथ' आरो।
ओहो ओहो जोंना ओरैनो जयग्य होयो आरो। औ बिदि औ औ औ औ
नोंसिना
मोजांआनो
ओम। नोंथां दे गोजोननाय थाबाय खोनाबाय? औ बेखिनिखौ थनानै थाखाय गोजोननाय थाबाय दे।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिमबो।
माबा दङ